औ।
औ नोंथां मा खालामदों नोंथाङा दायो।
आङो न'आवनो दं र'।
अ ओरै फोथारफोरखौ ओंखारलाङाखै नामा आंबो न'आवनो दं नै ओरैनो जिरायना।
उम फोथारखै थांथ'वाखै र'
अ‌
दा दसे थानासो थांनो सानदों आङो फोथाराव
औ ओरैनो फोत फोथारफ्राव हालेवनाया जाजोब्बायना नोंथां?
हालौवनाया हालेवबाय दं दा। जाजोबाखै जोंहा दासो हालेबाय दङ आरो हाग्राबाय दं बेखिनियानो
दासो खारायजेनदों नामा नोंथां?
खाराय जों उम दै गोथौ जायो नालाय एसे नेनानै हालौवनांगौ थाब गायनो हाया।
अ होनोमबाथ' गोबां खामानि दङ खारायनाय सामार
औ औ गोबां खामानि दङ उम जोंना दलहा जायो नालाय एसे गोबावजों गायनाय जायो आरो।
ओ नोंथां दहा जायोबा खोथियाखौ जावैनाय गायो ना ओरैनो बे
खोथियाखौ जावैलाया जावैलाया फोनायानो जायो।
अ माने माखासे
फोनायानो ओइ बारि उननिया गोजौ गोजौ जायो बेखौनो नेनानै गायो।
माखासे माने जायगायाव दहाबाथाय गायोना बेखायनो माने
औ औ गायो उम जावैना गायो बहुदानो ओमफ्राय जोंहा जावैलाया जायैनो
ओ नोंथां जोङो मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै नामा?
अ औ जायो। मा आयदानि सायाव सावरायनो?
दंफांफोरखौनो लानानानै सावरायनोसै नामा आयदाफोरखौ।
अ अ
बिफांफोरनि सायावनो एसे मा मुलाम्फा जायो मा? माबा जायोना औ ओरैनो नोंथाङा मा मा दं बिफांफोरखौ मिथिगौ जेनेबा?
आं मिथिनाया
ओ
ओरैनो गाम्बारि बिफां खोदोम बिफां फाख्रि बिफां बैग्रि बिफां बेनिफ्राय सिसु साल दंफां ओरैनो नालेंखर बिफां बायदिसिना बहुद मिथिखो दे।
उम
आरो खराइ खराइ दङ थाइजौ दङ।
थाइजौ जोंना फिथाइ औ फिथाइ जाग्रा होनोबा जोंना थाइजौ दंफांफ्रा जायो आरो ना।
औ औ फिथाइ जाग्राफोरा थाइजौ दंफां नालेंखर दंफां लेसु दंफां
औ
बैग्रि दंफां बेफोरो आरो।
ओरैनो नोंथांमोननाव फिथाइ जाग्रा दंफां मा मा दं?
जोंहानाव दा थाइजौ लसै थाइजौ आरो खान्थाल लसै अ आरो बाखि अ संफ्र्रें दङ' संफ्र्रें थाइजौ खान्थाल बेलसै। बाखिया गैलासे सिगां दंमोन दा लांदां लुंदां जाजोब्बाय न' फानो माबाफोरानो बारिफोरानो लांदां लुंदां जाजोब्बाय नालाय दा गैला आरो सिगां दंमोन जामबो दंमोन जाम बिफां। बेफोरबायदि गोबां दंमोन जोंहानाव। अ गय बिफां दं जोंहानाव गय बिफां दं।
अ अ। जोंनावबो जोंनावबो बिदिनो फिथाइ जाग्रा होनोब्ला जोंनावबो थाइजौ खान्थाल ओ सुमफ्राम गय, थालिर बेफोरनोसै आरो
अ।
आनारसफोर दंङ' दा आनारज, खामरेंगा खाम्रेंग्रा ओं मा होनो
माने अ खोरदै खोरदै खोरदै होमब्लासो
ओं। जोंनियावबो खोरदैखौनो होनो ओमफ्राय खायसे जायगायाव खारेंगा होनोना?
अ।
ओमफफ्राय मुदुफुलखौलाय मैथ्रु होनो ना मुदुफुल होनो नोंसिनियाव
आंनियाव मदुफलखौनो बुङो आं मदुफलखौनो
मुदुफुलखौनो बुङोना?
अ मैथ्रुखौ आं खोनायोसो बिजाबफोराव सो मोनो मैथ्रुखौ
उ
जोंनाव जायगायाव होना आरो खायसे जायगायाव बुङो मैथ्रु होननानै जोंनियाव मदलफोर मदलफोरखौनो बुङो खायसे जायगायाव थाङोबा सिनायखानाय जायगाखौबो आनदायहैसै आरो नामफोरनि थाखाय आं दा आदायो।
ओं।
बेनोखा
हमना ला दा जोंङनो मुदुफुल होननाय जायगायाव हसे होननायखौ सोरबा मैथ्रु होनोबा बेफोराव आन्दायहैयो आरो औ आ। दंफांनिफ्राय ओरैनो जों मा मा बानायनो हायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
अ दंफांनिफ्रायबो जोङो बहुद खामानियाव बाहायनो हायो दंफांखौबो
औ।
दंफाङआो गोबां गोनांथि मुल्य गोनां दंफाङानो
औ
दंफांखौ बननिफ्राय लानानै डेक्स चेयार देक्स बेन्स सियार बायदिसिना बाहायनो हायो आरो आरो दा न' लुनायाव थिं दोथाबोसो नालाय दा बेफोराव बाहायनायबो जायो काट बायदिसिना खालामनानै बेफोरबायदि बाहायनाय जायो दा दंफांखौ
औ बे थिं दोथाबनायखौ केन्सि पारलिं होनो नामा ओ ओं।
बेफोरनि नामखौ आं बारा मिथिया मा मा बुंनाय जायो। माबानै नोंथाङ ओरैनो मा मा मिथिगो मा मा दंफांजो बानायनायखौ मा मा मिथियो ओरैनो नोंथाङा दंफांजो बानायनाय आगजु
अ आलना, फालें, खोरखि, दरजा, दरजा दर्जायावबो बै द खुंथा बायदि होयोना ओरै माबा बेखौ सौकाट होनो आरो।
औ।
खोरखियाबो बेखौ सकट होनो ओमफ्राय खोरखिनि साननायनि नेमा माने एक पारला दुय फारला बिदि सानो आरो जों ओं ओं जेनेबा खोरखिया बै माबानो ग्लास होयोना ग्लास दंफां होयोना जोङो ओं गुदुं मोनसे मोनसे थाया होमबा?
औ।
हमना ला नै फुट बा सेसु फुडनि मोनसे मोनसे थायोना जोंना बेखौ माने पारला हिसाबै हमो आरो एक फारला दुइ पारला तिन पारला बेबादि होनो ओं फारला हिसाबै साननाय जायो आरो।
ओम।
दाननायावबो मानेह मिस्ट्रिफ्राबो बिदिनो काट मिस्ट्रिफ्राबो बिदिनो लायो पारलासे हिसाबै बबेबा पार्लायाव थामजौ नैजौ बेबायदि लाहैयो आरो
अ अ।
औ ओमफफ्राय बिदिनो जोंनि दा न'फ्राव बाहायबाय थानाय टेबोल सियार बेरेंसि बिसना, फालें बेफोरनो आरो बेफोरखौ बानायनोथ' जोंनो दंफांखौ नांगौ। सिगां समावथ' जेनेबा औवाजों बानायोमोन आरो हानि ओं
दा दंफांखौ
स्टेन्डार्ड लेभेल फैबाय नालाय।
स्टेन्डार्ड लेभेल फैयो नालाय दा दंफांखौ दंफांजो दानख'नानै साजायनाय जाबाय। ओ मोजांसिन नुबाय दंफां जों उम नोंस्रानाव ओरैनो मा मा दंफां दङ ओरैनो कार्ट बानाय बानायनो हानाय नङा फोर मा मा दङ
जोंनाव बेबादि बानायनो हानायाथ' बारा बिदि बिफां गैया। होमबाबो खोदोम दङ।
अ
खोदोम बिफां मिकिर दिम ना मा होनो ओमफ्राय बेयो
औ।
सिगुन बेफोर दं आरो थाइजौ थाइजौफोरखौबो बानायो माथो कार्ट बानायनायालाय ओमफाय गाम्बारि दंबावो बिदिनो ओमफ्राय माने नामखौ मिथिजोबा आरो आङो एसे दंबावो माने फांब्रै। फांबासो
जोंनाव गाम्बारि दङो बानायनो हानाय गाम्बारि दङ ओमफ्राय खुनुलु दं। खोदोम दं बेनो ओमफ्राय बारा गैया जोंनाव
दंफांजोंथ' जोंहा
बाहायनाय जायो आरो क्टायावनो बाहायनाय जायो। ओमफ्राय खुनुु गाम्बारिफोर आरो कार्टफोरावनो बाहायनाय जायो। गाम्बारिखौबो क्टायावबो बाहायनाय जायो गाम्बारिखौबो अ खोदोमखो ना खोदोमा दुरबलसिन नालाय।
ओं खोदोम गाम्बारि बेखौ आरो। ओं खोदोमनिख्रुइ गाम्बारिया दुरबलसिन नामाथाय?
गाम्बारिया मोजांसिन गाम्बारिखौ दर्जा बानायनायाव बाहायो टकथा।
अ अ अ। गाम्बारिखौ खिन्थु माबायाव जोंनि दोरोङारि दामग्रा सेरजा बानायनायाव बाहायो खिन्थु
अ।
सेर ओमफ्राय माबायाव बायो नामा
दंफांखौ दंफांखौ खाम सेरजा बेफोरबायदियाव बाहायनाय जायो ना।
ओं ओंं।
अ।
ओ सेरजा बानायनानै आं ओरैनो मिथिगौ। सिजौ बिफां गाम्बारि सिसु बे मोन थाम दंफां बाहायनायखौ खोनायो आरो ओमफ्राय खामावआव ओं खामाव ओमफ्राय मान्दा आरो ओमफ्राय सिजौखौबो गिदिरखौ बाहायो खोमा। मान्दार खान्थाल
औ।
ओमफ्राय गाम्बारिखौबो बाहायो नामाथाय खाम बानायाव
ओं।
आं बांसिन मान्दार खौ मिथिगौ आरो खाम बानायनायाव मान्दारा साबसिन गोमो जाहैदों ओं।
मान्दारा
ओं इदिनो माने ओ सिबिसालिफ्राव थाङोबा रायलायनायखौ खोनायो आरो औ।
ओमफ्राय नोंथाङा ओरैनो दंफांजो बानायनाय धल बायदिसिनाफोरखौ दामनो रोंगोना रोङा?
धल माने खाम ना खामखौ रोङो रोंनाया होनबाबो माने होम रोंजोबा आरो आङो एसे एनै रोंगौ ओरैनो बैसागुफोरनिखौ रोंगौ।
अ।
बावफिनबाय थायो माने सोलोंबाबो बेखौ
ओं प्रेक्टिस खालामबाय थानांगौ आरोना।
ओं-ओं आरो प्रेक्टिस खालामबाय थानोबो टाइम मोना सम लानानै सोलाबा जानो होयो ओ। नोंथाङालाय रोंगोना रोङा?
आङो रोंस्लाबा इफोरफोरखौ आं दांफेराखै।
अ। सोलोंबाय आं सोलोंनायालाय गोबां सोलोंबाय होनोमबाबों हास्लाबोयो आरो ओं।
जोंनावबो बायदोंमोन सेंग्राफोरा दंफांजो बानायनायफोरखो। ओ खाम धल बेफोर बायदोंमोन बैसागु मोसानो होननानै बोसोरसे मोसा सानानै दामनो रोङिनि नेक्स्ट बोसोराव मोसायासैनो नै थांनाय बैसागुआव मोसायासै दामनो रोङाना। अ यि दङ ओरैनो
जोंनियालाय गदिनो दामग्रा मेल्ला जायो आरो जोंनिया। मोनसे माने। धोरोमारि हिसाबै माने ला लाइमोन मोनसे होननाय दं आरोना धोरोमारि आफाद दाना दोननाय दङ बे आफादजोंसो ओंखारफायो आरो आं।
अ।
मोन जिस्निथासो गामि लोगो नांनायनो ओंखारो ओं।
अ।
जिस्निता
हा
जिस्निथाबा गोबाङानो जायो संनो
ओं गोबाङानो जायो
ओम
गोबां जायोबाबो माने दरसे गामिनिफ्राय बारा फैया आरो सानै साथाम अबावबा दरसे गामियाव सा जिया लागै फैयो ओ नोंथां बिदिब्ला जोंनाबो नै समा जाना फै फैबाय माथो ओं-ओं दोन्थ'नोसै नामा औ-औ ओं दे
ओम दे दे